खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ जोंहा दा मोनसे गोदान आयदानि सायाव। लायनो सानलायबाय।
औ औ दे नोंथां।
बेवहाय दा जोंहा आयदाखौ लादों मोनसे माने बरफोरनि
औ नोंथां।
दंखा एबा आंगो जानाय। जानायलोंनायबा जाग्रा।
औ औ औ।
अ बेनि बागै माने नोंथांजों सावरायनो सानदों आरो।
औ औ नोंथां।
गुबैयैथ' औ गुबैयैथ' बर'फोरनि थाखाय जानाय लोंनाया जेरै ओ ओंखाम। दा माइरं जों ओंखाम ओमफ्राय अमा आरो गुबुन गुबुन नाफोर बिदि आरो। बे गुबै मोनथामआ माने जाग्रानि ओ बेलायाव गुबै आरो माने। आरो बेहायथ' गोबां माने ओ गोबां जाग्राफोर दं जेरै ओंखामजों मा मा जाफायो? मा मा ओंख्रिबा ओ जाफायो बिदि
दोना नोंथाङा? अ बेवहाय ओंखामजों मा मा जाब जाफानो हायो बिदि दं आरो जेरै ओ ओंखामजों ख्रि बा ओ गोरान ओ एवनाय बिदि जेरै ओंख्रि सबाय अनला खार रै
औ ओंख्रि होनोब्ला नारज जि औ नारजि बेफोर गोलैयो अमा अमा बेदरजों नारजि औ आरो अनला अनला खारै जायखौ बर'फोरा बांसिनैनो खारै जायो नालाय।
औ।
बिदिनो आरो जेरै अमा बेदर होनना बुङोबा बर'नि गुबै बेदर। जाग्रा।
औ औ बर'फोरा बेखौ औ फिसिनानै न'खर न'खर जाखायो औ।
बे जाहैबाय माने ओ बिनि ओ सवाद आरो माने अमा बेदरनि सवादा माने बर'फोरनि सागान महरै मोनथिनाय जायो आरो। अमा बेदरखौ बेखौथ' ओ बर'फोरा गोबां सुबुंफोरानो मान ने न'खर न'खर गोबां फिसिना जायो।
औ औ साफ्रोमबोनि न'खराव अमा थाखायो अमा फिसिनाय
औ औ बेखौ माने गोबां सुबुंफोरा फियो।
औ औ नंगौ नोंथां।
बेखौ फिसिनो थाखायथ आरो गोबां आदारनि गोबांथि जायो बेखौ बानायनो गलार
औ औ बेखौ फिसिनो दोननो थाखाय गलारनि गोनांथि जायो गिबियाव बेनि उनाव बिसोरनि थांनानै थानो थाखाय जाग्रा
औ औ औ गोबां अमाफोरो गोबां गोथां मैगंफोरबो जायो। जेरै बायदिसिना ओ कबि जेरै लाव फान्थाव बेफोरबायदि फिथाइ सामथाइखौबो जायो जानायालाय जेरै थासखौ रुनानै होनाय अमानो बिदि आरो
औ
आरो जेरै नाफाम बाथोन नाफाम बाथोन होनना बुङोबाथ बरनि माने आंगो माने जाग्रा बाथोन आरो बेखौथ गोबां रोखोमै जानो हायोबा रुनानै बा एवनानै बा बाथोन देनानैबो जानो हायो बेखौ माने नाफाम बाथोनखौ आरो। नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
अ बे नाफाम बाथोना माबोरै जायो? बेखौ खोनथानोसै नों एसे ओं।
औ औ दे फोरमाय नोंथां।
बे एसे फोरमायना होनसै आरो आंनोंनो।
औ औ जागोन नोंथां औ।
जेरै नाफाम बाथोन होनना बुङोब्ला नाफामा नाजों बानायनाय जायो बेखौ। ना आरो गिबिबै बेवहाय ना ओंखाम बाथोन बानाय बानायनो थाखाय बेखौ ना आरो ओ ना आरो थासनि बुगाजों बानायनाय जायो आरो बेखौ
औ औ थास
देन्था एबा बिबारजों। बेखौ बेखौ ओ नाखौ आरो थासनि देथा बा थाराखौ
औ औ।
फोरानना लानानै बेखौ माने ओ थेमा बा हासुङाव सोना दोननाय जायो आरो।
औ औ नंगौ नोंथां।
देनानैबो सोना दोनजायो देयालासिनोबो बिदियैनो सोनानै दोननो हायो आरो बेखौ सोना दोननाय गोबाव समनिफ्राइ बेयो माने ओ बेनि सिंनि मोदोमनाय गुनफोरा ओंखारो आरो।
औ औ बेखौ गोबाव समसिम देग्लिनानै देनानै हासुङाव सोना दोननानै फेसेवनायनि उनाव जानाय जायो।
बाथोन मुं मोनो आरो।
औ औ। जानोबो जोबोर गोथाव जायो आरो मोदोमनायाबो जोबोर मोजां बिनि थाखायनो बेखौ जोबोर मोजां मोनो सुबुंफोरा। बर'नि मोनसे मुंदांखा जानाय बेयो।
नंगौ।
गासैबो बर' सुबुंफोरानो बेखौ जायो नाफाम नङाब्लानो जोंनि बर' सुबुंफोर जाखाया।
औ नंगौ।
ओमफाय आरो दं गोबां मैगंफोर जेरै अनला खारै
औ औ।
अनला खारियाबोथ' बर'नि मुंदांखा मैगं सिनायखि जेरै अनलाखौ बोरै बानायनाय जायोबा संनाय जायो बेखौ बुंनो थाङोबा माइरंजों बेखौ वाल जों बा दि जोंबो देनो हायो। देंखिजोंबो देनाय एबा मेसिनजों गुन्दै खालामनानै बेखौ
औ औ दानि दिनाव बांसिनानो मेसिनजों गुन दै खालामनाय जायो गोदोनि समाव उवाल एबा दिंखिजोंनो बिदि आखाइजोंनो देनानै ओ माइ अन गुन्दै खालामनाय जायोमोन।
औ बेवहायथ' बेखौ बुंनो थांबा खारैनि गोनांथि जायो बेखौ
औ औ औ मानो होनब्ला अनला खारै मुङा ओरैनो थायाखै बेयाव खारै खारैजोंसो बानायनाय जायो नालेब बर'फोरा बांसिनानो खारै जाखायो खारै जाग्रा बेनिखायनो बेखौ अनला खा खारै बुंनाय जायो।
ङ मुङावनो खारै दंखायो बेजों लोगोसे बे अनला आरो खारै बेखौ अनला खारैखो बोरै बानायनाय जायो होनबा नोंथाङा एसे फोरमायना होदो?
औ औ दैखौथ' उम गुबुन गुबुन जों बानायनो हायो गोबां रोखोमै ओ बिदिनो थालिर आथिया थालिर जायखौ बुङो बिनि थालिर आथिया थालिरनि बिफां बेखौ गिबियाव दानफायनानै बेखौ जिरनानै बिदिनो सानदुंआव फोराननानै बानायनाय जायो। आरो गुबुनफोर जायगायावबा जोंनि जा ओनसोलावबो बानायो बिद दिनो सबायनि बिखब जाय बिगुर बेखौबो फोराननानै सावनान नै उखुन्दैया उ सावनानै जेब्ला बे हाथफ्ला बा हांगार जायो बेखौ बेयो खारै जायो बेखौ खारै बानायनाय जायो बेनि उनाव बे हांगार खौ बा हाथफ्लाखौ ओ मोजाङै खनथुमनानै लाबोनानै बेखौ दैजों दैजों गलायनानै बेखौ ओ दैखो जेसेबां बिबांनि नांगौ बे खौ होनानै बेवहाय ओ माबेबा मोनसे आयज जेङाव लानानै सरनाय जायो। बेनिफ्राय खारैया जायो।
बिदियैनो माने गोबां जाग्रा माने ओंख्रि फोर दङ आरो।
औ औ।
गोखा गोखैयाव गोलैबाय मैथा एबा नारजि। बे मोननैआ गुबैयै गोलैयो । आरो बेवहाय दं सबाय सबायखौबो खारैजों बानायनाय जायो। बेथ' माइ जोंनो एखेफ्रामानो सबायफोराथ' माइखौ जेरै फोनाय जायो बिदिनो सबायखौ फोनानै गायनाय जायो आरो। आरो बेवहाय ओ मा मेगंजों मा बेदर मा ना संनानै जानो हायो। बे जेरै बेदेर ओ नोंथाङा मिथिनो हागोन। ओ माबोरै संनाय जायो होनबा अमाजों नारजि जेरै जानाया खोनादोंना? हेल' नोंथाङा खोनादोंना? हेल' नोंथां। हेल' नोंथाङा खोना हादोंना?